औ अ फैबाय दा?
अ दासो।
आङो फायस्रायाखै थांसो
मानो?
ओ माबादै नेटनि प्रब्लेम दांलै। अख हाहां माबाहाहां जादों ना।
ओ सम सम माबा जाख्रि जाख्रि जाखांबायो माबायानो।
सम सम माबा खोनानो नागिरा। खोनादो
अह
अह अ नेत मोननो नागिरा। जायाखै दासो संनो नागिरदां संनो नागिरदो दासो
मा मेगं
मा मेगन मेगवानथ गैया मा संगोन जादों
उम
मा सङो सासेयाबो इसानाव जासिगोन नोंसालाय
संला जाहाथ दहयनो दाबो बेलासिसो संखादां
ए मा मे
खुमब्रा खुमब्रा आलु
एह आं ओइ माबा मेगिफोरसो लायनो हरनोसैलां
औ
बिमायासो जागोनना जाया जोहा सासेया जालानो
उम जाला आंबो दाबवैसो जाखांदो
ए उम जानांगोन उखैदो ओ जानांगोन उखैदो होनदो माइ गायनो थांनानै एसेल जाफैदों दहाय
अह दा
हा हेलौ खोनादों ना खोनायाखै?
अ खोनादो।
अ मोजां खोनादो ने?
उम।
उम मालाबा मोजां खोनास्राया।
मालाबा खोनाया।
उमहो। मोजां रायलायदों ओ अ।
खोनास्राया मालाबा।
दाउदै बिमाया हरदो नोंनाव?
मा?
दावदै बिमाया हरदो?
गैया हराखै साननैसो।
ए फाखन ए फाखनलाहाबो हरनायानो जायाखै इसाबो हराखै।
ए
जों सानैदोल'सो रायलायबाय थानाय जादोलै। मुथुते रावनोबो हरनायानो जायाखै।
गैया हरनांगो
गैया इथ' नायस्राया उम। नायस्राया इयो पाटटाखोनो खामस्राया।
हरस्राया
उम इ मबाइल नायनानै थाबाय थायो मबाइल नायनानै थाबाय थायो कल खामा। खालामलायनांगौ माइबो गायनो थाङा खै ओरैनोसो दङ माइबो गायनो थाङाखैना इसोरो। ओरैनोसो थाबाय थादो रायरायनांगो। नों माबानिया जाबाय? उम आसानिया जाबाय?
ना ओइ माबाखौनो हरनो मोनाखै आइदि नाम्बारखौनो हरनो मोनाखै।
ए ओहो फन हमाखै?
ओहो हमाखै।
हो?
हमाखै।
ए हमाखै एक्ट'रा?
हमाखैलै बेस्थ' दां मालाबा।
जि दां उम बेस्थ' बियो।
मालाबा बेस्थ' खोमा।
थास' बिबारदों बेदरदों सो जानो लुगै
माद'?
थास' बिबारजों बेदरजों जानो लुुबैदों। बयलार बेदरजों जानो लुबैदों होनदोंलां। लुगैदोंसो होनदों हा
सकर थास' बिबार फानफाय सोदोंमोन द'ख' दहोयो।
ए।
बायासे?
होइ मिथिया सखथिं मोखांखोनो जालाङाखै।
ओं लायबानो जायो थास' बिबार ओंखारसोदों।
ओमफ्राय मा होनो माबाबो मैखुनबो फानफैसोदोंमोननो मालाय।
ओं
खोनादों?
उम खोनादो।
हेलौ।
औ खोनादों।
अ मैखुनबो फानफैदोंमोननो जोबबाय।
मैफुन फानफैथ'र' मैफुन फानफायदो थास' बिबार फानदो।
उम। जोंनाबो आल लाबावनायबा मोनजागौमोन दां जों आलखौनो लायासै मै
लाबहांसो जादोंमोन आं फैसारानो गैयाना दे।
सल्लिस थाखानो दोदां फुवा?
उम
उम जोंनाबो आल लाबावनायबा मोनजागौमोनलै आलखौनो लायासै जोङो।
उम सोर सोर लादोंमोन नोंसोरलाय?
जोंइ उनजिनि हिनजावजोंनो आंदोनो बानायदोंमोन जोङो।
ए बेगरखौ मोननिफ्राय लाबनाय।
अनलाइन खालामदोमोन जों बेगरखौ।
ए। बेसां लानाय अनलाइन खामानायावलाय?
बेसे मोनथाय। सातथि खुततुर थाखा नामा लादोंमोनदांलै।
ए
माबाया बेगरा पेकेटसे पेकेट मोननैमोन।
खामनायाव ना?
अ पेकेट मोननैमोन।
ओम
पेकेट मोननै मोनलै ओमफ्राय हा?
साथि सुवातुर थाखा लादा आरो।
ओं मोनसेयाव बिदि गोलैबायदांंलै जों जमा होबायना आं पाटाखौनो मोनस्लाबासै आं बावगारलायबाय।
ए
जमा होबायना फैसाखौ बावगारलायबाय आं। बे बारा पेकेट जायाखेलै नोउ था पेकेट ल'सो जादों जोंना। नौथा पेकेटमोन ओमफ्राय दै होबाय थानायबा ओंखारबाय थागौमोन। पात्ता खौनो लायासै। खननै ना माल' मोनजाबाय। फाननायबो जायासै मानायबो जायासै लस खस्थ' थ खालामनानै ओरैनो। फास फासाव एमान जोथोन लाबाय। माबा बेराबो बेरा बेराबो बेरा हामासो जाबाय दांलै बेरला दांलै होनना गारना दोनबाय साननैसो। मालाय दै होबा ओंखारसिगौमोन दै होआसै
उम।
दै होबाय एसेबां ब्राव ब्राव बेरोबालाय ओमफ्राय आङो ओइ दै होबा जायोनोलै होननानै आरो दै होबाय दै होनायाव ओमफ्राय मालाय बाखि कि ओंखारहां ओंखारहां थानायफोरा फ्राव बेरबाय र'।
ए
ओमफ्राय बेखौसो मोनजाबाय बोथिसे।
रु रुनांगोन नामा माबाखौ?
रुबाबो जायो बांद्राय मा होनो जिगाबा गोरा गोरा बार रुुनांगौलै ओमफ्राय जिगाबाय सिसां गोरा नङाबा गेब्ले खानायबा सोमना दोनबाबो जायो। जिगाबा खायसेया गोदान थायोना? इफोरो गोरा गोरा जायो इफोरखौ रुनांगौ जायो आरो।
सोमना दोननांगौ आरो ना?
उम बा-बांद्राय मा होनो माबा थांखानाय रेबखानायफोरा सोमबाबो जायो माने।
उम।
उम। बिदि खालामबानो जायो बेरनायालाय बेरदोंमोनलै दै होनानै माबानायबालाय रज' बावगौमोन खोमा आलखौनो लानाय जायासै।
आं लाफेरैखायनो माबायाखैलै खनसे सोमदोनि हिनजावा बानायनायसोदों।
अ जोंखौ खोनानानै बनायसोदो रे बेबो।
बेनोथ'।
जों बानायदों होननायखाय जि बानायसोबाय माबामोनाव बानायदो होनदोंमोन हा?
सोमदोननि हिनजावा बनायदोंमोन दा?
ओंथ' जोंखौ खोनाना बानायसोबायनो बेहाबो। ओमफ्राय नेरसोन मोनाबो बानायदो होन्दोंमोन दा।
आं मिथिया आङो। नि हिन्जाव गलायनायखौ आंबो नुदो। नायदो जोङो।
ए
आं हिनजाव बानायनायखौ।
खैथा पेकेट जानाय बा एनिया।
इयोब पेकेट थामना मा बनायदांलै पेकेट थामना बहायदां।
ए
अ फेखेथ थाम बनायदों इयो
जादो दा ओमफफ्राय
उम।
उम
जागनथ' र'
ए रोंखायोदां मालाय आगोलावनो
माया
रोंखानादों दां मालाय आगोलावनो ओं उम उम
रोङोलै मालायफ्रा बनायनो बेगर मोनबानो जायो र' ने बियो
अ बेगर मोननानै नों बे मा होनो माबाखौ बेगर मोनानल जाया मा होनो जिगाब माबानांगन जिगाबखौ सोमनांगन सोमनानै इयाव नोङो सोमोबा सुनै होनांगोन आरो सोमाबा नों रुना रुना रुनानै माबानांगोन आरो जिगाबखौ साब साफा सुनांगोन सुनानै सान्दुंआव दसे फोराननांगोन बाहाय दैखौ रानस्रो होनांगोन रानसो होनोनानै इमान खाथिनि खामानिसोलै ओमफ्राय बिथिं पेकिं खालामनांगौ माबायाव सोदो पेकेटाव जिगाबखौ सोनानै ओमफ्राय जिं जिं बेगरखौहाय फोनाय बायदि होलांदो आरो लारिनो जिगाबखौ सोना होलायदोलाय बिदि खालामनांगौ आरो माबालै बिराद खाथिनि
उम
ओरैनोलाय मावनो हाबालाय लस गैया लाब दङ दंनायालाय मोजां मावनो हाबा आरो
अ
माबानांगोनलै जोथोन लासोनांगौ जायो र'
मोनामसोयो बालाय ने
उम फार्स्ट टाइमनिया एसे मोनामो बा एस सां मोनामालै होमबाबो ओ जासिगोन ने
दाना अरगर' आं नोंनियाव जाय ना जाया आंनिया नों खाम संनाय दा
अ संसै र' दा रायलायखांनानै
आं खालामना नागन र' जायना जाया नैसोरनिखौ होखांनानै नों जोबखांबला नोंनिया
नोंहाथ मालाय संखाबायबा
माबा नायागिराखोलै जानो नागिराखै आंनिया मायबा जानानै दोङो मबाइला
अ हें ए आंबोथ' जायाखै थुबाबो थुबाबो जायाखै खननै खनथामसो थुदों आंबो
ओमफायसो जादों खननै खनथाम फोनां ओ नेटवर्क मोनाबाबो जायो
उम माबा न' आनदस्तुद सो खिथिना होयो माबा फाइल जानाय नंङाबा नैयाव अंखारा अंखारा इदि।
एगार' जाबाय। एगार' मिनिट जाबाय होनदो।
हारसिं दानलांगोन इयो दा।
नेट मोनबा माबा जाजोब्बा दानलाङोर' ओमफ्राय बे मा होनो नेट मोनियाव अबेबा अबेबा नांथानायफोरा बे फोराव माने मिनिट खारबाय थायोलै।
उम एनोथ'।
नेटआ माबा जाबानो थाबानो खारबाय थायोर' ओरैनो।
अ' बे नेट गैयियाव खोनायि
मोजां रायलायबाय थानो मोन्दोंना बे रायलायनाया जोब्बानो बार' मिनिट जाबानो माला हारसिंनो जोबलांखायो।
अ' बै नेटवर्कआव नांथानाय खिनिखो माने इसोर माबाफिनोलै। दोनो माने।